ए बिदिब्ला औ खोनादों नोंथां बिदिब्ला दिनै जों मानि सायाव सावरायनो?
ओ बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव सावरायसै
जागोन नोंथां अब्ला आयदानि सायाव नों थाङा एसे बिजिरग्रोदो
ओम बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होनोबोलाथ' जोङो बर'फ्रा सिगां समनिफ्रायनो जाबोनाय जाय ओंख्रिफोरखौ जाबोदों बे बे फोरफोरखौनो जोङो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंनाय जायो आरो
नंगौ औ
बेफोरनि मादावनो दङ जोंहाय अनला दाउ
औ
ना सबाय सबाय साम' सबाय दाउ सबाय अमा आरो दङ जोंहा नाफाम थाइगिर ना आरोबाव गोखा गोखै नारजि अमा
नंगौ
औ बेफोरो दं आरो जोंहाहाय
अनला मेवाइखौ जोङो हेलौ
औ खोनादों नोंथां
औ
औ
सबाय साम'खौ बर'फोराहाय गोदोनिफ्रायनो माने जाबो जाबोबाय था थादों आरोना सबाइ साम'ओंख्रि सं संनोबा जोङाहाय गिबियावनो सबाइफोर सबायखौहाय जोङो हुख्रेमनानै लाग्रोनांगौ आरोहाय सबाइखौहाय उवालाव हाय आल खुनांगौ आरो ओमफाय सबायखौ जोङोहाय रुनानै लागोरो रुनानै रुनानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो जेनेबा जेब्ला बियो रुयो अब्लाहाय जोङोहाय बेव होनो गोनां जायोबाय दाउ नङाबोला अमा जिखुनु नाफोरखौ जोङोहाय एवनानै ला हायो आरो। एवनानै लाखांनायनि उनावहाय बै सबाइ सबाइ रुयो ब्ला जोङो बेखौहाय अमा एवनानै लाखानायाव बेखौहाय होसननांगौ जायो
नोंगौ औ।
आरो खांनाय जायो आरो
नंगौ नोंथां औ
औ आरो दङ' जोङाहाय मैथा ना मैथा नाखौथ' सिगां समाव आबै आबौनि समावहाय माने नाखौहाय एर माबा एवगोरनाय लानाय जायामोन आरोना? जेनेबा मैथांहाय एरग्लिबाय औ एरग्लिनानै
औ
नोंगौ नोंथां।
जोङाहाय सामब्राम गुफु देना होनाहाय दसे सम बेखौहाय मोननाय सेबां गोदौ होनानै जानाय जायोमोन आरो बिदिनो।
नोंगौ औ।
बिदिनो आरोबाव दंबावो जोंहा गोखा गोखै गोखा गोखैयाबो बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रियावनो गोग्लैयो आरोना। गोखा गोखैखौ बिदिनो बर'फ्रा गोबां मैगं-थाइगं खांनानैहाय बर'फ्रा बेखौहाय जायो आरोना।
औ
बे बर'फोरा गोखा गोखैखौ जानाय जायो।
नोंगौ नोंथां औ।
आरोबाव दङ' जोंहाय नाफाम नाफामखौ बर'फोरा जेब्लाहाय दैज्लां समावहाय नाफोरखौ बुरजा सारनानै मोननाय जायो अब्लाहाय बेफोरखौहाय बर'फ्रा ना नाफाम नाफाम बानायनानै दोननाय जायो आरो।
नोंगौ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव इसे बुंदो बुंलांदो नामा!
जागोन नोंथां नोंथाङा नोंगौखौनो बुंदों ओरैनो दोरोङारि होन नोबाथ' गोदो गोदायनि जोंनि आजै आजौमोननिफ्राय सोलिबोनाय बिसोरो जा ओंख्रिखौ जाबोदों जा आदबै जाबोदों जा रोखोमै जाबोदों बै फोरो मा दासिमबो सोलिबोगासिनो आरोना बेखौनो दोरों होनो। जोंनि बर'फोरनि गेज जेराव दोरोङारि ओंख्रि होनोबा गोबां रोखोमै दं बर'फोरा मिथिंगाया याव मोननाय बायदिसिना मैगं थाइगं फोरजों मा गोबां रोखोमै गोबां आदबै ओंख्रि संनानै जायो। बिदिनो दङ नोंथां बुंनाय बादि अनला दाउ, नारजि अमा आरो मा नारजि दोलो अनलाजों मेवाइजों, अनलाजों नाजों अनलाजों गाम्बारि बिबार सेफालि बिबार आरि होदेरनाय बिदिनो मैथा बांगाल साम' लादाय आरो सबायाइ दाउ ओंख्रि गोबां रोखोमै दङ आरो ना बाथोन बिदिनो मैथाजों नाजों नों थाङा बुंनाय बादिनो जेरै मैथा नाखौ माबायदि रोखोमै सङोमोन गोदोहाय मानि जोंनि आजै आजैमोनहा मैथाजों ना ओंख्रि सङोबा थाव होआमोननो बिदिनो बुंनो थाङोब्ला
मा जोंनि आजै आजौमोननि ओंख्रि संनाय आदबा जोबोरैनो नोजोरबोथावना जोबोरैनो आरो
औ
बिनि गेजेराव आं मोनसे ओंख्रिनि सायाव एसे सावरायनोसै जे आजै आजौमोनहा बे ओंख्रिखौ माबोरै सङोमोन जेरै हमना लादो अनला जों एम्फौजों एम्फौखौबो मा जोंनि आजै आजौमोनहा न'आवनो एम्फौखौ फिसियोमोन आरो
औ
गिबियाव बिदिनो माइरं एसे लानानै बेखौ मोजाङै सुनानै दसे सम सोमनानै उवालाव देना गुन्द्रा खालामनाय जायो आथिखालावथ' बिदिनो मिगसार ग्रेनदार बिदिजों खालामो नाथाय गोदोहाय मा उवालावनो सौनाय जायोमोन बिसोरो बुङो जे दासिमबो बुङो जे उवालआव सौनायजों जाबादि गोथाव जायो बेसो गो थावा मिक्साराव उननायजों फैया होननानै बिसोरो दासिमबो बुङो आरोना बेनि उनाव सारायखौ फुदुंनानै बिदिनो एम्फौखौ सिगां एसे एवथ्रमगोरो थाव होआबाला जानो आरो ना
एसे एवथ्रमग्रोनानै एम्फौखौ बस'नानै बिसोरो मा मोजाङै सुनानै लायो सुनानै लानानै बिदिनो साराय गुदुं खालामना थाव सामब्राम पियास होनानै एम्फौखौ मोजाङै एवनानै बिसोरो मा नांगौ रोखोमनि जिरा मस्ला हालदै संख्रि बानलु बेसोरखौ होना नै एम्फौआव दै होना गोदौहोयो आरो
गोदौ होनायाव जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला बै अन गुन्दैखौ लासै लासै आखाइजों स्रो स्रो सारस्रो हरो जाहाथे मा अनला या बे अना गथा गथा जाया। बिनि उनाव खारै नांगौ बांसिन होनानै गोदौहोबाय थायो आरो। जेब्ला ओंख्रिया मोनो अब्ला बिदिनो दुन्दिया मोननाय समाव दुन दिया नङाबा गंगार दुन्दिया बेफोरखौ होनानै ओंख्रिखौ मा बिसोरो संनानै जायो आरो बेबादि आदबैनो बिसोरो मा बे अनला ओंख्रिखौ संनानै जायो बिनि अनगायै आरोबाव गोबां ओंख्रि दङ' हाग्रायाव मोननाय जायफोरखौ बिसोरो हाग्रा बंग्राफोरनि फ्राय खाङो जेरै दिंखिया बिदिनो मोनसे मख'जाथाव ओंख्रिबाव ला फा गोफाथ होनोना ला फा जेराव लाफा ओंख्रिखौ एसे खारै होनानै रिमोनला खालामना नानै जायो। बेबायदि रोखोमनि ओंख्रिखौबो मा बिसोरो जानो मोजां मोनोमोन आरो।
बिदिनो दङ' थालिर फस्लाजों दाउ नङाबा थालिर फस्लाजों अमा ओंख्रि संनाय। अमा मेजेमजों नारजि दोलो संनाय। सबायजों अमा गोरान नङाबा अमा आथिंजों संनाय बिदिनो फाथो गोफाद गोबां दंना
औ आरोबाव आङोहाय मा होनोमोनलाय अनला एंखुर अनला एंखुर मोनसे औ बेखौहाय जोङो जोंनि आबै आबौमोनहा सिगां जायोमोन दायोथ' बारा जानाय आं खोनानाय मोननाय जा जाला आरो।
नंगो नों थां बांद्राय जाया गोबावजों खनसे जालाबायो
अनलाय एंखुरखौहाय मानिहाय जेरै बे बेखौहाय एंखुरजोंसो संनाय जायो आ
औ
नारजि बेवहाय माने जोङोहाय जेनेबा अनला एंखुर अनला एंखुर संनोबा जोङो आलुफोर जेनेबा माबाफोर जेनेबा बेदरफोर दंबा बेफोरखौहाय एसे थावजों एवनानै लागोरबाय
नंगौ औ
आरोबाव जोङो बे एंखुरखौबो होनानै बेजोंनो जयैनो संनाय जायो आरो। आरो उनावहाय नारजि एसे बाहाय गारनानै होनाय जायो आरो। माने एसे गोथाव मोनजानायनि थाखाय। जोंनि बर'फ्राथ' बांसिनै माने मस्ला जिराखौ बारा बाहाया बिनि गेजेराव जोङो सामब्राम गुफुरखौल' बांसिनै बाहायनाय
नंगौ नोंथां बर'फोरनि बाहायनाय मस्ला मस्लिफोरखौ मा बर'फोरा बिदिनो हा ग्रायाव मोननायनिफ्रायनो बुथुमोमोन आरो।
औ दानि बायदि दायोसो मेरला मस्ला हारिनि बाहायनाय जों नुनो मोनो। बिनि गेजेरावबो बर' फ्रा दासिमबो सामब्राम गुफुरखौनो बांसिनै बाहायनायखौ आं नुनो
नंगौ बिदिनो बर'नि दोरोङा रि ओंख्रि बुङोब्ला बर'फोरा बिदिनो सावनाय एसेल लाथा ला था एसे दोनथुम माखासे बेसादफोरखौ बिसोरो मा दोन्थुमनानैबो जायोमोन जेरै ना गो रान अमा गोरान आरो नोंथाङा बुंनाय बादि नाफाम। जायखौ बिसोरो मा ओ नाखौ फोराननानै बेखौ देनानै थिनानै दोनना जा यो आरोना जेब्ला ना ओंखारनाय बोथोर गैया बे समाव जानो लुबैयो जानो थाखाय बिदिनो गोखा गोखै बरफोरा गोखा गोखैखौ बैसागु बोथोरावबो जायो
औ आरोबाव दंबावो जोंहाहाय थाइगिर ना थाइगिर नाखौबो बरफोराहाय माने गोदोनिफ्रायनो जाबोयो आरोना आरोबाव दङ जोंहाहाय बेफोरनि गेजेरावनो माखासे मुरि हारिनि बायदि खानसिया उसुमै जोग्लावरि मानिमुनि बेफोरबायदिनो बायदि रोखोमनि मैगं खांनानै बरफोरा जेब्ला सोरबा नखराव सोरबा सासे सुबुङा लोमजायो अब्ला बेफोरखौ दाउजों रुनानै संनानै होयोब्ला हामो होननानै फोथायनाय दं आरो
नोंगौ नोंथां बिसोरो मा बरनि बिदिनो हाग्रानिफ्राय बुथुमना लाबोनाय एसे मुलि बादि जायखौ बाहायोना बरफोरा बे खौबो गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोदों
औ आरो दं जोंहा हाइजें ए औ औ नोंथां दे बिदिब्ला
दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबसै
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो